हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ
आं दा दसे जिरायना दङ
औ नोंथां उम बिदिब्ला नोंथांजों आं बोथोरनि बागै एसे साव खोथा सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ हागोन
औ दे अब्ला जोङो बोथोर फोरबो ना फोरबोनि बागै बे बै फोरबोआव जोङो बैसागो मागो बेफोरबायदिनो काति गासा बेफोरबायदिथ' जों बर'फ्रा गोबां फोरबो फालियो होमबा नो फालियो होमबा नोंथां ना?
नोंगौ।
बेफोरनि गेजेरावनो जों बैसागो फोरबोनि बागै एसे आं नोंथांनिफ्राय मिनथिनो लुबैदोंमोन आरो। नोंसोरनि ओनसलाव माबाय बे बैसागु फोरबोखौ फालियो बेनि सोमोन्दै।
आ
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव बैसागु फोरबोखौ मोनफ्रोमबो गामियावनो खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ।
बैसागो फोरबोआ जोंनि बर' माहारिनि मोनसे आंगो एंगारहायै बाहागो होननानै जो जोङो मिथिनानै मोनो।
औ नोंगौ नोंथां।
फोरा बै बैसागु फोरबोखो खौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ। आरो बे ओ फोरबोआवनो बर'फोरा गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ औ।
जोङो बैसागोखौ गोदो गोदायनि समाव दान मोनसेसिम खुंनायखौ नुनो मोनोमोन। जायनि थाखाय आथिखाल समाव जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै ओ सप्तासे खालामनाय जाबाय। बिनि उनाव बे सप्तासेखौबो जोङो फालिस्लाबनो हायैयाव आरो जोङो बैसागु बोथोरखौ साननैल' आथिखालाव फालिनायखौ नुनो मोनदोंसै। जायनि थाखायनो जोङो ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो। आरो बैसागनि सेथि खाालाराव मानसि बैसागु एबा उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय हाबाफारि आरो गे देरा उन्दै उन्दैखौ बोरसासिननाय हाबाफारि बे जानानै थाङो आरो। बेनिफ्रायनो जोंनि सै त्र दाननि जोबथा खालाराव मोसौ बैसागुआव जोङो गोदो-गोदाय जेरैबायदि ओ सारायनि हांगार आरो माखासे जिगाब थोरिनि हांगारफोरखौ जोङो थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनियाव दाग होनाय बेफोरखौ आथ आथिखाल समसिमबो फालिनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंनाव हालदै बेनिफ्राय थाराय बेनिफ्राय फान्थाव बेनि उनाव लाव फानिलाव बायदिखौबो जोङो हानानै बा मोसौनाव बायदिसिना मेथाइजों खुबैनानै बै फोर फिथाइजों ओ माखासे मेथाइफोर दङ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरी बोसोरी एर बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नों जागोन हालुवा गेदेर होननानै आरो बेबायदिनो एरबाय थानायनि मोनसे मेथाइ खननानै मोसौफोरखौ खुबैनाय जायोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनाव मानसि बैसाग गुवाव जोङो मानसिनि माखासे खुलुमनाय नेम निति आसार खान्थि माखासे ओ खान्थिफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
बेबायदिनो नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव बेफोरबायदि हाबाफारिया खुंनाय जायोना जाया?
जायो नोंथां नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेैसा बैसागु फोरबोखौ जोबोर गाजा गोमजायैनो रंजा बाजायैनो फालिनाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बो नोंथांमोननि बायदिनो बैसागु बोथोरखौ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बेफोरबायदि मोसौ बैसागुआव जोंनि ओनसोलावबो बेखौ सैथो दाननि जोबथा खालार बे खालाराव फालिनाय जायो नोंथां बे खालार खालि जोंनि ओनसोलावबो मोखौखो थुखैनाय जायो बे खालारनि सानसे आगोलावनो जोंनि ओनसोलाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा जेरै लाव फान्थाव जोगोनार बेफोरबायदि मुवाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव सानसे आगोलावनो बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो आरो लोगोसे दिग्लिलिथि थाराय बेफोरखौबो बेनिफ्राय अखानायै फुङाव बे सैथो दाननि जोबथा खालारखालि जोंनि ओनसोलाव मोखौखो थुखैनो थाखाय जगार लानाय जायो बा थियारि खालामनाय जायो जेरै लाव फान्थाव सानसे आगोलावनो जगार खालामना लानायखौ जोंनि ओनसोलाव फिसा फिसा थुख्रा थुख्रायै हानानै लानाय जायो बेनिफ्राय बे खौ माला सुनानै लानाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय साराय बा खान्थाफोरनि हांगारखौ नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो थाव गुबैजों लोगोसे गलायना लानानै बेखौ औवा हासुंजों जों मोखौनि दोमाव फोननानै होनाय जायो। जाहाथे मोनसे फोथायनाय दङ। बे जोंनि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलफोराथ' गोदो ओ हाग्रा बारिमोन नालाय बेनि खायनो बेयाव मोसा बायदिसिना जिब जुनारा फैयोमोन नालाय बेनिखायनो बे मोसौफोरखौ जाहाथे मोसाफोरा बा गुबुन जिबफोरा जेबो हानि खालामा बेनि थाखायनो बे खौ फोननाय जायोमोन आ रो जाहाथे बे मोसौखौ नुनानै बे मोसाफ्रा गावसोरनिनो लोगोबा साननानै बिसोरो जाहाथे एरायलांफिनो बेनि थाखायनो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बे दिनखालि मोसौखौ दुरुं होनाय जाया आरो नोंथां। बेदिन खालि मोसौ खौ हगारनानै होनाय जायो। आरो बे खौ थुखैनो थाखाय मोसौखौ गलिनिफ्राय होनानै लांनायाव जोंनि ओनसोलाव बे मोसौखौ लावथिजों बुनो मोना। थाराय एबा दिगलि लि थि बेजों बुनो नांगौ आरो नोंथां। बुनानै लांनानै जोंनि ओनसोलावबो बे फख्रि, दैमा बेफोरबायदिफ्रावनो जोंनि ओनसोलावबो थुखैहैनाय जायो। लोगोसे बेखौ हगारनानै होयो बेनि फ्राय मोनाबिलि समाव जोंनि ओनसोलाव मोखौ खौ बा मोसौनि मुङै एसे बावथाय होनानै मोसौखौ गलियाव खानाय जायो। लोगोसे बे बावथायाव औ बे बावथायाव गोदान फागा होनाय जायो आरो। आरो बेखौ मोखौखौ खानाय जायो लोगो से बेफोरबायदिनो जोंनि ओ मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो बेनि फ्राय मानसि बैसागु बेखौ
बे मोसौ बैसागोआव जोङो गोदान फागा होनायजों लोगोसे मोनाबिलियाव मोनसे हाबाफारि लानाय जायोमोन। नोंथाङा बेनि बागै मिथियो नामा? बै जों मोखोना बिबार बिनिफ्राय माखासे जुजाय लानानै जि जोङो सावनाय जायोना?
जोंनि ओनसोलाव बेफोर बादि सावा नोंथां।
अ' बिदिबा आं एसे फोरमायनो साननोसै। औ जों जेब्लानाखि मोनाबिलि सम जायो जेब्ला मोसौआ फैफिननानै जोंनि गलियाव हाबफैयो अब्लानिया जोङो मोनाबिलियाव बै गोजाम फागाफोरखौ गारनानै गोदान फागाफोर होनाय जायो मोसौनि। बेनि उनाव जोङो फो थायो जेनेबा जोङो मोसौनि गलियाव आरो जोंनि लांगोना मोखां दरखं मोखां लामायाव जुजाय आरो मोखोना बिलाइ माखासेखौ जोङो जाहैबा बिबार होनानै जोङो सावनायखौ जों नुनो मोन जायनि थाखाय जोंनि मा खासे जिउसा बा एम्फौ-एनला बायदिसिना बिस गोनां एम्फौ-एनलाया जाहाथे बै खाथियाव फैनो हाया जायो होननानै जोङो फोथायनाय जायो आरो जाहाथे बै फोरनि मोदोमनायजों जोंनि बे ओ माखासे जिउसाफोरा बिरथिंला बायबाय थानाय बा जोंनि बे जिउसाफोरा जोंनि जिब जुनार बा जोंनि जों गोरोबनानै जोंखौ रैखा होनाय बेफोरनि थाखायनो बैफोरखौ सावनाय जायो होननानै फोथायनाय बा सिबिनाय जों नुनो मोनबोदों आरो आथिखालसिमबो।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बे मोसौखौ मोसौनि बैसागुखौ फालिखांनायनि उनावसो मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां। औ बे बैसागुखौ बैसागुनि सि से खालारनिफ्राय फालिनाय जायो बेखौ जोंनि ओसोल लाव से खालारनिफ्राय स्नि खालारसिम मानसिनि बैसागु महरै फालियो जेरै सेखलाराव जोंनि ओनसोलाव गिदिरखौ खुलुमनाय उन्दैफोरखौ अननाय बेफोरबायदि हाबाफारिया जायो लोगोसे न'नि एसे फुजा होनानै बेफोरबायदिनो हाबाफारिया जोबनानै थाङो आरो से खालार खालिबो बेनिफ्राय नै खालारनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव मोसानो बा रंजानो बेफोरबायदि ओंखारनाय जायो जेरै सेंग्रा-सिख्ला बोराय-बुरै, गथ'-गथाय गाैबो ज' ज' लोगो नांनानै बैसागु बोथोराव मोसानो रंजानो ओंखारो आरो नोंथां। बेनिफ्राय बे मोसानो ओंखारनायाव जोंना हिनजावफ्रा लांगा दख'ना आं ब्लाउस गो-गोजा लोगोसे फास्रा गोजा आर'नाइ गोजा बेफोरबायदि खानानै मोसायो। लोगोसे हौवाफ्राबो गाम फिसा आर'नाइ बेफोरबायदि गाननानै जोंनि ओनसोलाव जोबोर गाजा गोमजायैनो रंजायो।
बेफोर गाननाय जोमनाया आं गाननाय जोमनायखाना
औ नंगौ नोंथां बर' औ बर'निनो मोनसे सिनायथिखा लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बे रंजाहैनायाव गामि गामि न'खर न'खर रंजाहैयो नालाय बेयाव गामि न'नि बिगोमाफ्रा जोंनो माइरं लोगोसे फैसा बेफोरबायदि हरफानाय जायो ओ मायरं लोगोसे फैसा बेफोर बायदि हरफानाय जायो आरो बेफोर हरनायखौ जोंनि ओनसोलाव बैसागोनि स्नि खालारनि उनाव खाना जानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
औ औ नोंथां जोंनि सावरायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ औ दे जागोन नों
औ नों थांजों सावरायनोज मोनबाय नोंथां
औ गोजोन्थों।